हेलौ
औ खोनादों दे
खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ मा खालामदों नोंथाङा दा
अ आङो दायो दंथयो ओरैनो जिरायनानै नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो बिदिनो दसे रेस लादों‌। ओनथाय दा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन दे जेबो उसुबिदा गैया
उम उम होमबा जों आं माने मोनसे टपिक लानानै नोंथांखौ कल खालामदों बे टपिकखौ जों माने दा सावरायनो इ जेरै जों दा इन्टारनेटनि टपिकखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन आं जागोन ना नोंथां
ओं जागोन दे
होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेरै गोदोनि इन्टारनेट जेरै गोदोथ इन्टारनेट गैयामोन ना आरो गोदो इन्टारनेट गैयामोन नाथाय दा इन्टारनेट फैबाय गोदो आरो दानि गेजेराव एसे माबायदिमोन माने दा माबायदि सुबिदा फैखो बेफोरखौ एसे इन्टारनेटनि सोमोन्दै जों एस से फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
गोदोनि आरो दानि होनबाथ बियो फारागआवसो फैबाय नालाय
औ
जेनेबा आं फाराग हिसाबै फारागआनो जाखाबाय बे माने गोदोहाय जेनेबा इन्टारनेट गैयाबा रावनिबो आखायाव मबाइल होननाय गैयामोन आरो बांसिनानो गैयामोन होनजायो ओं ओरैनो हरथारनांगौबा सोरनियावबा अबावबा दखानफ्राव पि सि अ ना टेलिफन होनो बेफोर दंमोन ओमफाय खाथि माने नांब्रबगौबा बेफोरबायदि हरनो हायोमोन ओमफायो बिनि उनाव गेजेरजों जुदि नों बांद्राय गोनांथि नंसोना होमबा लाइजामनि गेजेरजों हरोमोन आरो जेरै पस्ट थाफिस बारलाङोमोन माने दानि जुग बायदि नांगौबानो फन नांगौबानो मेसेज माने एक सेकेणडावनो एक मिनिटावनो जानाय नङा आरो गोदोनिया बिदि बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव माने एसे खस्थमोन आरो सोलिनो था खाय इन्टारनेट गैयैनि थाखाय
नोंगौ ओ नोंगौ नोंथां
उम नांबबगौ होनबाबो मोनामोन नालाय उम ओमफायो दाथ थ आरो बेफोरो ओरैनो इजिसो जासिनो गासिबो नों माबा मोनसे खोथा फोरमायनांगौ होमबाबो लाइजामजोंसो फोरमाय हरोमोन एसे उनाव गेजेर ससेनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै आरो सोरनिबा नखराव फिसा बिदिनो मबाइल थाबाय बा बेफोरजोंनो गु-गुबुन दो रायलायहरनो होननानै गुबुनाबो थांबाय बेफोरबायदिनो दायो लासै लासै लासै फैनानै दायो बयनिबो आखाइयाव मबाइल एन्द्रद मबाइलसो नुबाय आरो माने नेटजों खालायनाय आरो गासिबो खामानियानो आजिखालि नेटजोंसो जाजोबसै गासिबो फरायनाय लिरनाय गासिबो खामानिया अनलाइन बेफोरबायदि जाजोब्बाय अनलाइन प्रसेस जाजोबबाय आरो
औ नोंगौ
ओमफायो नो-नोंथाङा दायो बेफोरनि बागै आरो मा मा मिथिबावो जेनेबा नोंनि गोसोआव मा साननाय दं बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां माने आंनि साननायबा बेनो गोदो जेरै जों माबा मोनसे खोथाफोरखौ माने खौरांफोर गुबुन मोनसे जायगायाव जों दैथायहरनो थाखाय माखासे लाइजाम खनि गेजेरजोंसो बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो मोनोनालाय दा
मोनथ आरो
बेफोर खामानिफ्रा माने सानसेयावनो जानाय प्रसेस नङामोन आरोखि माने खामानि नङामोन दा जेरै लाइजामखौ नों लिरगोन लिरनानै बेखौ नों डाइरेक्ट हैनो हाया बेखौ जों पस्त अफिसाव थांनानैसो जों बेखौ दैथाय हर हरनो गोनां जायोमोन पस्ट अफिसनि गेजेरजोंसो बेनि उनाव आरो नों पस्ट अफिसाव हैगोन हैगोन हैनानै बे खौ आरो खेवना गुबुन दाबसे जायगायाव हैगोन आरो गुबुन दाबसे जायगानि फियना आरो बैयाव हैगोन बेफोरबायदिनो गोबां माने गोलाव माने समनि गेजेरजोंसो ओम गोलाव सम समनि गेजेरजोंसो माने बेफोर खौरांफोरखौ दैथाय दा हानाय जायोमोन ओम दा नाथाय दा इन्टारनेट फैनानै जों माखासे खौरांफोरखौ गुबुन सासे मानसिनो जि दैथायहरनोब्ला जों सानसेयावनो एबा मिनिटनि गेजेरावनो जों दा नैबे खामानिखौ मावफुंनो हायो आरोखि दा बेनो मोनसे फाराग नाथाय मोजां जानानै फैदों बेखौ मोजां बुंनांगोन नाथाय माखासे गाज्रिबो दं बुंनो थाङोब्ला। दानि फरायनायफोरनि सायाव बुंनो था थाङोब्ला माखासे एसे दानि स्टुडेन्टफोरा इन्टारनेटनि सायाव बांसिन सोनारनायखौ माने
औ।
नुनो मोनदों आरो
माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो
ओं जुदि मोजाङाव। बाहायोब्ला मोजां गाज्रियाव बाहायोब्ला गार जि इन्टारनेट बे खोथाया ओमफ्राय दा माने दानि जुगाव जों नुनो मोनो दानि स्कुलनिफ्रा माबा मोनसे नुनो ओ जेनेबा हमना लादो हम एसाइमेन्ठ हरो फोरोंगिरिफ्रा स्टुडेन्टफोरनो। दा बेयावहाय नों स्टुडेन्टफ्रा मा खालामो दानि जुगाव इन्टारनेटनि माने सब हेफाजाब लाजोबो इसिबां माने लानायखौ आं मोजां मोना माने दा गावनि खस्थ खालामनाय होननाय माने गैला दानि फरायसाफोरनाव बेयो मोनसे खोथा। नाथाय गोबांसिन खायफा खायफा स्टुदेन्टआ बिदि आरो दा बेफोरखौ माने एसे मोजां बुंद्रायनायाबो मोजां नाय नङा दा बुस्थुआ गाव खस्थ खालामनानै लिरनाया एसे मोजां जायो। गाव साबसिनबो बुजियो दा माबा मोनसे कुइसननि फिननाय बा एन्सार नागिरनोबो माने आजिखालि इन्टारनेटआवसो बांसिन माने नागिरो नङा होमबा?
ओम नागेरो थ आरो ओइ इन्टारनेटाव गुमुर मोनोबो नालाय नागिरनांगौबो जायो।
ओम माखासे खस्थ खालामनानै जेरै सिगांनि सुबुंफोरा लेसन फरायनानै बा बिजाबाव बिसिबां माने एन्सार कुइसनफोरखौ नागिरोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ गुगोल बेफोराव सार्च खालामो सात जि पिटि बेफोराव सार्च खालामो नाथाय मोजांबो जादों जुदि इसेबां माने बिदि इउस खालामद्रायनायाबो मोजां नङा नाथाय नंगौ जों मोजां होननांगोन इन्टारनेट फैनायखौ। नथाय मोजां खामानियाव बाहायोबा
औ माने बाहायनो रोंनायफोरा मोजाङानो बाहायनो रोङिफ्रासो माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो माने इन्टारनेट फैदों होननानै जे इन्टारनेटावल सोनारो बा बियो गाज्रि जागोन
माखासे माने एन्सारफोरखौ जों मोनथारैखौ जों इजिलि नागिरनो हायो बेफोरो आरो दानि जुगाव जों माखासे ओ जाथावै बुस्थुफोरखौबो जों माने जेरै निउस निउस पेपारफोरखौ जों सिगां नआव थानानैनो जों नायनो हायामोन माखासे निउस पेपारफोरनि माने हेफाजाबनिसिम नाय हायोमोन नाथाय दा बबावबा मोनसे जायगाफ्राव जुदि माबा मोनसे एसे जाब्रबथाय जादों दा जों बेफोरखौ इजिलि माने मबाइलावनो नआव थानानैनो दाबसे जायगायाव थानानैनो खौ जों नायनो हायो खोनासंनो हायो खौरांफोरखौ दा गोदोथ बिदि नङामोन एकदम माने जों मोनसे खौरांखौ नागिरनो थाखाय जों गोबांथार खस्थ खालामनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय दा बिदि नंला औ थिबि मबाइल बेखौ जों गोरलैयैनो नुआखाय नायनो हायो दा नोंथाङा आरोबाव बेनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा एसे
औ माने सिगांनि समाव नोंथां बुंनाय बायदियाथ मोजाङानो माने सिगांनि समाव एसे गावनि मेलेमफोरखौबो एसे बाहाय बाहायसिनोमोन आरो फरायनाय लिरनायफ्रावबो माने बिजाबफोरनिफ्राय गासिखौबो नागिर नागिर लिरो दानि जुगाव बेफोरबायदिया बहुद कमन जामारबाय माने नेटजोंल सोनारसै नेटआवनो मोनजोबसै नेटावनो गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मोनजोबसै होननानै नेटाव सोनारनायजोंसो लोगोसे बेजोंस सोनायजों लोगोसे गथफोरा स्टुदेन्ट फोर माने माखासे बाहायथावै माने ओरैनो एदावलायनाय बायदिफोरबायदि भिदिअफोर नायनानैबो टाइमखौ हगारग्रा जाबाय ओमफफ्राय गाज्रिबो जालांनो हमबाय आरो बिदिनो गासैबो सोंनायनि फिननायखौनो मोनजोबो होननानै बिसोरो गले गले इन्टारनेटखौल बाहायो आरो आं सानो माने बेफोरबायदिखौ एसेबां उन्दै गथफोरनिखौ गथफोरनोबो होजाया आरो बेफोरो बिमा बिफाखौ बेफोरबायदिखौ हगारसारनाया बारा मोजां नङा
नंगौ औ खोनादों नोंथां
एसे एसे इन्टारनेटाव गथफ्रा मा नायदों मा नायाखै बेफोरखौ एसे खेल लानाया गाव गावनि फिसाफोरखौ माने मा होनो सिकर माने सेफटि लाखिनांगौ आरो दाथ आरो गोबां नुसै इन्टारनेट फोराव माने इन्टारनेट नायनानैनो नेट नायनानैनो गोबां बायदिसिनाया माने लाइफआव गोमाबोनाय लाइफ खहााजाबोनाय बेफोरबायदिखौ जों बिराद इजि नुनो मोनसै आरो माने सोलोंजोबबाय आरो गा गासिबो फरायसाफोरा जाथावैहाबो जालांनो हमगासिनो आरो सिगांनि दिनावथ एसे बेफोरबायदिया बुहुत मोजांसोमोन आं माने मोजां मोनोमोन आरो सिगांनिखौ सम
औ नंगौ होमबा नोंथांजों दसे सम रायलायनो माने सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दायो होनबा दोनथनसै